नोंथां
खोनादोंना?
हेलव नोंथां?
हेलव?
हेलौ नोंथां!
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाखांगो एसे खोन्थाना होदो।
मा होन्दों खोनायाखै नोंथां?
नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाखो एसे खोन्थाना आरो नोंथां।
जोंहा, जोंहा दिनै निरामिस जादों नोंथां। माबा दालि ओंख्रै, आलु, खान्थाल बेगर फाजा, जोगोनारजों पनिर लाब्रा। ओमफ्राय बुद बाथोन, बुदआव सामबाम सामब्राम ओमफ्राय मगा दुन्दिया, जोग्लावरि माबा माबा माबि खिफि बेन्दों नोरसिं बिलाइ होनानै मिक्साराव मिक्चार ग्राइन्डाराव ग्रेन्ड खालायनानै बाथोन देनाय जादों नोंथां।
औ ओमफ्राय आं नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा?
नोंगौ हागोन नोंथां हानायालाय, ओरैनो दं नालाय। नोंथां मोनहालाय मा ओंख्रि जाखांनाय?
जोंहाबो माबासो ओ आलु आरो टमेट' आरो सयाबिन माबासो आरोना जहलसोमोन आरो भिन्दि भाजा आरो खांख्राइ बाथोन, ओमफ्रायो मैथाजों अमासोमोन आरो नोंथां।
अ गोथावथार माथो!
ओ दा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां। ओ बे आयदायानो जाबाय जोङो माने औवाखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो आरो बेे मारै बाहायनांगौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औवाखौथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां हाबायाव बाहायबोदों जेरै न' लुनाय न' लुनाय बेरा खानाय औवानि औवानि गनसा बानायनाय सि दानायाव बाहायनाय गनसा औवानि औवानि जेखाइ खबाइ सेन ख' फल' ना जोबग्रा फल'आ नोंथां ख' अ-अखा हाबाथाय गानग्रा खफ्रि गोबां बायदि बायदि हाबायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ
जेरै बाथौ बाथौआव बाथौआव दालाय औवानि हेबनानै होआ होमबा होमबासो बाथौ जायोना नोंथां गोबां हाबायाव औवाखौ बाहायनाय जायो आरो गोदोनिफ्राय जेरै संग्राय सान्द्रि हेबनाय आरो नोंथां औवानि औवाखौ औवाखौ आरो माबा खालायोना नोंथां पेपार बानायनाय लेखा बिलाइ खालामनायावबो बाहायनाय जायोना औवा
औ
औवाया गासै मोनथाम रोखोमनि थायो खोमा आंनि मोनदांनायाव आरो।
अ बेफोर मोनथाम औवाफ्रा मा मा खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
मा होनदों खोनायाखै नोंथां?
बे मोनथाम औवाफोरा मा मा? खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
नि औवाफोरा जादों औवा गुबै औवा औवाहाथाय ओमफ्राय औवा बुरखा।
अ
औवा औवा गुबैया जाबाय एसे गिदिर गोलाव गोलाव जायो एसे गिदिर नाथा नाथाय औवा बुरखाया औवा गुबैनिखै देरसिन आरो बियो गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर जायो आरो गिदिर गिदिर ओमफ्राय गोलाव रै बांद्राय गोलावबो जाया आरो एखे गिदिर गिदिरसो जायो आरो औवा गुबै गिदिरसो जायो ओमफ्राय औवा हाथाइ होनोना जायखौ फिसा फिसा फिसा फिसा सेरे सेरे फिसा फिसा गोलाव गोलाव जायो आरो बेबो एसे औवा ओमफ्राय अबेबा अबेबा एसे खान्दाबो थायो बेखौ औवा हाथायबो होनो आरो जेरै औवा औवा बुरखा औवा बुरखाखौ जोङो बांसिना हाबायाव बांसिन हाबाया जोंना बे औवा बुरखाया जेरै नाबा खुन्थिया एबा गिदिर गिदिर माबाफ्राव बांसिन लेखा पेपार बानायनायफ्राव औवा औवा बुरखाखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय औवाहा औवा गुबै औवा गुबैया जाबाय बाथौ जोंनिथि बाथौ बानायोना बियो माबाया औवाथाय औवाया बांसिन ओ-औवा औवा बुरखानिख्रुइ औवा हाथाय औ सरि औवा गुबैया गोरासिन जायो बेखौ जेरै बेरा दुंनाय न'नि बेरा होनाय न'नि खुन्थिया बायदि गारियाव बेखौ बांसिन गायो आरो ओमफ्राय औवा हाथाइखौ औ हाथायखौबो बिर होयो नाथाय बांसिन गावनि जिउनि थांना थानांगौआव थाखाय रां रां खामायनो थाखाय बेखौ औवा हाथाइखौ बागान खालामनानै बागानाव बेफारि एबा बायग्राफोरनो फानहरनानै बेयाव रां आरजिनो हायो आरो
खोनाबाय नोंथां आरो गासिबो औवाखौनो फाननो हायो आरो नोंथां। औवा बागान खालामनानै एबा औवानि आबाद मावनानै बोसोर बोसोराव रां आरजिनो हायो आरो। गो-गोबां ओरैनो हायाफ्रा जेरै माइ गायजायै हा। औवाफ्रा माइ गायजायि हा हाग्रा बारि हा जेरै दैमा सेरनि हा बालाबारि हाफोराव औवाफ्रा बांसिन जायो आरो। जेरै माइ गायजायि हाफ्राव। माइ गायजायै हाफ्राव गायोबाथाय एबा आबाद मावजायै आबाद मावजायै जायगायाव औवाफोरखौ गायनानै दोनबा मोजांसिन जायो आरो। ओमफ्राय औ जोंदि औवानिफ्राय मेवा जायोना नोंथां। मिथिगौ दा बै मेवा मेवाया औवा बुरखानि मेवाया बांसिन गोथावसिन जायो आरो बेखौ मानसिफ्रा बांसिन औवा बुरखानिखौसो जानाय जायो नोंथां। मेवाया नोंथाङालाय मेवाखौ मोनजाफेरबाय ना मोनजाफेराखै?
मोनजाबाय नोंथां।
गोथाव मोनगोन ना मोना नोंथाङालाय?
गोथाव मोनो नोंथां ओ बे औवा मेवायखौ मा बोरै बोरै माजों माजों जानाय जायो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औवा मेवायखोथो सोरबा सोरबा बांसिन जों बर'फ्रा अनला मेवा दाउ होनानै जायो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा मेवाजों अमा बेदरफोरजों साख बायदि फाजा एबा सिला सिला एसे फाजा थब माहब खैसि खैसिब मोननायबो जायो आरो सोरबा सोरबा बायदिया बांसिन मेवानि आसारबो बानायनानै बि दिनो फानोबो आरो थेमा थेमा। बिजिनेस खालामो आरो बे फालांगि खालामो।
औ। आरो जों मा मायाव बाहायनो हाबावो एसे खोन्थाना होबावदो
औवाखौ
औ।
औवाखौथ' जों गोबां हाबायाव बाहायो ना नोंथां जेरै संग्राय सानद्रि हेब नाय नालाय गोदोनि बर'फोरा संग्राय सान्द्रि हेबनायाव बाहायो सेन जेरै जोङो ना ना सानो थाखाय बाहायनाय जायो सेन सेन जारखि होनोना। सेन गिदिर। सेन फिसा ओमफ्राय खखाखौ सिनायगोना सिनाया नोंथाङालाय खखाखौ
सिनायो नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथां।
खखाखौ सिनायो दा नोंथाङाबो?
औ सिनायो नोंथां।
सिनायो ओमफ्राय फल'खौलाय? अ फु खका, फल', ओमफ्राय गुबुन फारसेथिङै औवाखौ जोङो बेरा होनाय जेरै अबेबा फोथारफ्राव आबाद मावनाय समाव औवानि बेरा हेबा दालाय बा थारमाने जुनाद जेरै बोरमा दाउ जायखिजाया हाबनो हायिनि मोसौ बेफोर हाबनो हायैनि बेरा होयो ओमफ्राय गोदो गोदायथो जोंनाव जोंनाव बाख्रि थायोमोन आरो बाख्रि थाबाबो माइ दोननो थाखाय एक्सट्रा माइ दोननो थाखाय दुलि दुलि बानायोमोन नालाय बै दुलि बानायनाया औवाजों हेबनानै दुलि बानायोमोन आरो नोंथां।
औ
ओमफ्राय आर बिनि उनाव दारहा जायखौ बुङो गोदो गोदोथ' जों दारहा दारहा बावनानै उन्दुयोमोन ना नोंथां दा-दानि बायदि कारफेट सारफेट गैयामोन नालाय गोदो दारहा हेबनाय बेयावबो दारा बेयावनो माबा दारहा एबनायावनो हायाव उन्दुयोमोन गोदोनि दिनाव।
औ आरो ओ दा दानियाथ' बांसिनानो ओ गोबां सोलायनो हमबाय नंङा होमबा?
हम नोथं
ओ औवाखौ जोंङो जेरै जि दानायाव साल खुन्थिया बानायोना बेयावबो जों औवा
उम ओ एसे एसे खायफा खायफा जानाय जि गनसि बानायो नोंथां गनसि सि दानायाव बाहायोना गनसि।
औ।
आरो बालेब बालेबखौ मिथिगोन ना मिथिया सि दानायाव बाहायनाय बालेब इयो गनसेनिखुइ इ बे गुवारसिन जायोना नोंथां सि दानायाव बाहायो।
आरो जोङो औवाखौ ओ जेरै- बायदिसिना दानियाथ' गोबां जिरायग्रा जेनेबा मासि सि बिदिनो बायदिसिना आरांगा बिदि बानायोना दानाथ' जेनेबा मोजां मोजां बानायसै। ओ मोजां मोजां रं फिन्नानै बानायो। बायदिसिना बेफोरखौनो बेजोंनो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरोना दानि
मासे
आरो जोङो औवाखौहाय ओ जोङो मानसि थैनायावहाय जेनेबा औवा गैयाबाथ' जाथाराना।
औ मानसि थैनायबा औवा थसे औवा थर से दाननानै बेयावनो माबायो आरो नोंथां।
आरो जों बे औवा औवाखौ गोबां इदिनो बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय जायो आरो। जेरै मानसि मानसि थैनायावबो जोङो बेरा दुमनायावबो बाहायो। आरो बहायबाफोर थां जेनेबा बारिफ्रावबो बेरा दुमनायाव बाहायनाय जायो। ओ नोंथां दे सिथाइ समा जाबायमोन अब्ला दोनथनोसै नामा नोंथां?
नोंगौ बे